औ
हेल'
हेलौ
ओ खोनादों फंबाय अबाव दं?
नै न'आवनो दं।
माथो मोजां खोनायाखै नेट नाङाखै नामा?
आथसा
नांदो माने इयारफन सोदो आङो
आतसा
जालाय
मा खालामदों
उ हा
मा खालामदों?
ओय दं ओरैनो
मायसि दावराव
खोनादो।
उम माथो दावराव थार।
ओ गथ'फोर दंमोन आरो लामा खैजा एसे लामा खैजा ओंखार बोनायदोंमोन आं दासो सिखारदों।
उम सा जाखांबाय?
फोरानो
हो जाखांबाय नामा होनदां। हेलौ
जाखांबाय।
उम ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो?
माबासे उम दाउ दाउजो दाउमोन आरो मोनायाव मोनानि दाउमोन।
आथसा ओमफ्राय
आं माने मोनायाव जायाखै।
उम
उम मा खामदों जालाय
उम नै‌ ओरैनो दं बारि खना हायाव जिरनानै।
ओ साबैसे दं?
ओ हारसिंनो।
ओ जाखांबाय।
जाखांबाय जानायालाय।
अ' मा ओंख्रि जाखो?
जोंनाबो माबासोमोन मेवा गोखैजों अमा बेदरसोमोन। ओमफ्राय ओंख्रि गोबाब
औ अ' उम साबैसे दं ओमफाय मोजाङानो बिदिनोसै।
आथसा
मोजांबो गाज्रिबो।
ओ
खोनादो।
ओ
औ ओमफाय बोथोरफ्राव अखा हादोंना हायाखै?
बोथोरा अखाया हादों हानायालाय। दयसो गारदों एसे फुङाव नोंथाङा हा
औ ओफाय औ जोंनिखि नै थाइफ्रि बायानो माने
आतसा गैया जों गैया हाथ'वाखैनो।
उम जोंखै दिनै हानायखाय एसे न' दैया बोहैदोंआनो।
उम जोंनिजाय गैया माथो।
आ
नामनि आन्था एसेल' साजांदों माथो अखायानो गैया।
जोंना अखा हाबासो दैया दैया फैयो अखा हाबासो दैया फैयो माने।
गैया माथो जोंना ओ नामनि आन्था हादोंमोन एसे ओमफ्राय बेबो गैला माथो दैयानो बोहैयाखै।
उम गोसाबो हायाखैना अखाया।
उम
उम गोसा हाबो जासिगौमोन।
उम
ओमफ्राय ओरैनो माइफोर गायनो मोनबाय?
गैया गायनो मोनाखै।
ओ
गायनो मोनाखै गैया।
ए एसेबो गायनो मोनाखै?
उमहु गायनो मोनदों नोंस्रा?
गैया मोनाखै।
आतसा
दैैयानो गैयाबा।
जों गैया नै गायनो मोनाखै दैयानो गैयाबा।
उम बेनोथ'सो आरो जोंनियाव।
उम दै थाबालाय गायनो मोनगौमोन एसे एनैया गैया दैयानो गैस्राया माथो। दै थाबालाय गायनो मोनगौमोन दैयानो गैस्राया माथो।
औ जोंखिजाय बिदिनो जानानै दं।
उम दै थाबा गायनो सानदोंमोन दैयानो गैसथे दै दै थाबा गायनो सानदोंमोन दैयानो गैस्राया माथो।
ओ गैया जोंनि खैजाय
उम
दैया मोनथाखायाखै।
ओ दब्लायबेसे गायनो मोनखो?
हो
दौलायबैसे गायनो मोनखो?
गैया दब्लायसेबो गायनो मोनाखै खोथियानो जौआखै माने दाबो।
उम
खोथियानो दासो माबागासिनो।
उम
खोथियानो जागोना जाला आसा खमसो जाबाय माथो।
आतसा
खामजोब्बाय ना।
उम सानदुंआ ओ जाबायदि गोसा।
उम जायाखैनो। अखा मोजां हाबादेन मोजां जासिगौमोन।
उम।
खोनादो।
ओम ओम खोनादों।
उम अखा गोसा हाबानो जासिगौमोन।
उम अखा गैथारा ना।
उम
अखा गैया।
मा होनदो?
अखा गैया होनदो आं।
हा-हागोन खोमादां माथो एसे एसे हागासिनो।
आथसा।
खोनादों।
उम उम।
ओम एसे एसे हागासिनो आरो।
दा अखा एसे एसे हानायावनो गायनो मोनखानांगौमोन होनबा ने।
मोनांगौथ' आरो। होम?
उनाव बर'सा गैया होगोन हाया।
ओम हागोनबो खोमादा।
आतसा।
जानो।
अ उम।
उम।
खोनादों।
उम।
दब्लायसेबो गायनो मोनाखैना नोंसिनिथिं रावबो? खोनादों हेलौ। हेलौ। हेलौ।